हेलौ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा औ आं नोंथांखौ बे समाव फ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय दे नोंथांजों आ दख'ना बे दख'नानि सोमोन्दै एसेस सावरायलायनो थाखोय फन खालामनाय जादों रायलायनो हागोन दा ने
औ हागोन
औ दख'ना दख'ना होननानै बुङोब्ला बे दख'नाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गाननाय बे दख'नाया जोंनि बर'नि सिनायथिखौ जोङो दख'नाजों जों मोननो हायो आ दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरा जों गाननाय जायो आ बिदिनो दख'नाया गोबां गोबां रोखोमनि थायो बा आगोलावथ' बिदिनो दख'नाफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो हिसान बा बेयाव दानाय जायोमोन नङासै आ दानिया थ बेफोरबायदि दानायखौ जोङो गोबां खमैस सो जों नुनो मोनोसै मानो होनोब्ला दानिया गोबां गोदान गोदान मेसिनफोरखौ लाबोबाय बा मिचिनफोरखौ बानायबाय बे मिचिनफोरावबो दानिया दायोसै दख'नाफोरखौ आरो दख'नाखौ माने बिदिनो गोबां आगरफोरखौ होनानै दायो जे बा दाउस्रि आगरफोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ होनानै दानाय जायो आरो गोबां गोबां रोखोमनि थायो दख'नाफोरा ओ बिदिनो गोबां गाबनि थायो गोजा गोमो गोथां बा गोसोम गुलाब गासै गाब फोरनि थायो दख'नाफोरा दख'नाफोरखौ जोङो बिदिनो जों बर' आइजो बा बर' सिख्लाफोरा जोङो गानो बा हाबाफोर बिदिनो ओ गिर्जाफोराव थांनायाव जों गानो बा बेफोरबायदिनो मेलाफोर जायोब्ला जों दख'नाफोर खो जों गाननानै थाङो दख'नाया जोंनि थाखाय माने ओ जों बेफोरबायदि जायोब्ला जों दख'नाफोरखौ जों गाननानै थांनो हायो आरो दख'नाखौ जोङो ओ दख'ना दख'नाया माने दख'नाजों लोगोसे फालिफोरबो थायो बेफोरबायदि जों गानो आरो दानाथ' गोगा गावगाव गावगायनो गो माने गोबां ब्रेन्डफोर ओंखारबाय ओरो इफोरबायदिनो माथानि दख'ना थायो बा फाथनि दख'ना थायो आरो बिदिनो गोबां केसा पात होनो बा जुरिपा बा माथानि दख'ना बेफोरबायदि थायो दख'नाफोरा जों बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ जों गानो गाननानैहाय जोङो ओ बाहेरा फोराव जोङो ओंखारलाङो बा थाबायनो थाखोय जोङो थाङो दख'नाफोर खौ गाननानै आरो ख'ना दख'नाखौ माने जोङो जेरबानि जेरबानिफ्राय गाननानै जोङो आइथिंसिम जोङो बिदि गाननाय जायो दख'नाखौहाय ओ दख'नाखौ गानोबासो गोबां मोजांबो नुयो बेफोरबायदि आरो नोंथाङा बुंनो हा गोन ना दखाननि सोमोन्दै एसे
औ बुंनो हागोन आ जिहेथै जि दख'ना होनना बुङोब्ला बेयो जाबाय मोनसे ओ बर' हारिनि द्रेस होनना जों मिथिनाय जायो आरो दख'नाया मोननै रोखोमनि थायो ओ जेरैहाय लां बा दख'ना आरो मोनस इया अग्रन दख'ना बिदियै थायो आरो दख'नाफोरा गासै हाव गुबुन गुबुन आ दिजाइनफोर दं आरो गुबुन गु बुन नुनायाव दख'नाया गासैबो ओ मोनसेयानो नाथाय बेहा गुबुन गुबुन दिजाइनफोर गुबुन गुबुन बिदि कालार फोर दंमोन दख'नाहा आरो जों दख'ना होनना बुङोब्ला बे दख खनाखौ ओ सिख्ला बा ओ सिख्ला मानसि बा आइजो बेफोरबायदि मानसिफोरफोरखौ मानसिफोरनि थाखाय बे दख'नाया सिख्लाफोरनि थाखायसो बे दख'नाया ओ सिख्लाफोरा गानो आरो बेखौ गानोब्ला गोबां समायना नुयो बि बिदिनो गोबां मानसि सिख्लाफोरा बिदिनो दख'ना गाननानै ओ थायोब्ला साखोन सिखोन नुयो आरो मोजां नुयो ओ बिदिनो दख'नाया गोबां कालारनि दङ गोसोम गुलाफि गुफुर निला आकाहि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जों बुंख'नो हायो बेफोरबायदि कालार दङ गासै गोबां कालारफोर दं आरो नों-नोंथाङा जि बुंलांनायमोन जे दख'नाहा गोबां पाइपनि दखना दं आरो गोबां गोबां रोखोमनि बे बेफोरबायदि दखनाफोर दङ' होननानै गुबुन गुबुन मुंफोरनि दख'ना दं होननानै बुंदोंमोन नोंथाङा जि ओ नोंगौ आरो
औ
औ